हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों नोंथां औ खोनादों दे खोनादों नोंथां खोनादों
अन अ नोंथांनो आं दिनैहाय कल खालामनानै जाहोनानै जाहैबाय आं नों थांदोंहाय जे जोंनि बारि बागानाव मोननाय बे जे आबादफोर बिनि सोमोन्दै सावरायनो हरदों आरो ना नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना
हागोन हागोन नोंथां
अ दा बिनि सोमोन्दै माने जों जोंथ' माइ आबादखौथ' मावो माने जोंनोथ' ओंखामा नांगौ ना नोंथां थ' ओंखामनि अनगायै थ' जोङो ओंखामजों जानो थाखायथ' जोङो ओंखामखौथ' ओरैनो गोजा जाया नालाय स'ओंखामजों जानो थाखायथ' जोंङनो माखासे मैगं थाइगं बे बेफोरखौ नांगौना नोंथां दा बेनि सोमोन्दैनो माने ओ माने जोंनो जोंनि माने बै जे ओंखामजों जानो थाखाय नांनाय मैगं थाइगंखौ माने जोङो जोंनि बारि बागानावनो बुथुमनानै लायो आरो ना बिदिनो गोबां रोखोमनि माने बिदि बारि बागानाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो दायो समावहाय सोलिबाय थानाय जे ओ ओ जि खा बा फोरला थाइबें आरो बिदिनो जोगोना नार ओमफ्रायहायो बिदिनो खुमब्रा ओ लाव गुबुन गुबुन रोखोमनि माने ओ मैगं थाइगंखौ जोङो जोंनि जायगायावनो माने ओ जोंनि बारिफोरावनो माने मोननो हायो आरो दा नोंथां आरो बिदिनो बेनि अन गायैबो जोङो ओ थारुनफोरखौ मोननो हायो ओ थारुननि अनगायैबो बिदिनो गोबां जाग्राफोरबो फिथाइ सामथायाइबो मोननो हायो आरोना ओरैनोथ' जोंना माइ आबादखौथ' जोङो गायो ओ माइ माइखौहाय गायनायनि उनावहाय आइ माने जोङो बेखौबो मा होनो मैगं थाइगंखौबो माने गायनानै लायो आरोना थ' बे मैगं थाइगंआव जोङो माने बारि बागानावहाय औ गायनानै जोङो बेखौनो नांगौबायायदि जेब्ला जोंनो नांगौ बेखौहाय गायनानै जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने मैगं थाइगंखौहाय हा थानाय मोनो गोबां गुवार गुवार आ ओ आबादफोर माने बेफोरखौहाय जानो थाखाय मैगं थाइगंखौ ओ गायनानै माने ओ जोङो फाननायखौबो नुनो मोनो बेफोर मैगं थाइगंखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरोना थ' मैगं थाइगं गंनि गेजेरजों ओ जोङो माने जुदि गायनानै लायोबा न'आवनो गायनानै लायोबा माने बैफोर बाजारनिखौ बायनांगौनि गोनांथि गैया जा आरोना जेराव बाजारफोरनिखौ बायोबा नोंथाङा रासायनारि हासार होनानै ओ जे फेदेरनाय मोजां मोजां फिथाइफोर बानायनाय ओ मोजां मोजां जेन'बा मैगंनि मैगं थाइगंखौ ओ ओ मोजां नुहोनाय बेफोरबायदिनि थाखाय बिसोरो माने मोजाङै ओ मुलिफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो माने जोङो न'आवनो बानायनानै बा न'आवनो गायनानै ओस जानाया मोजां आरोना नोंथां दा बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो थास'खौ नायोबा जोङो थास'खौथ' जोङो ओ गासैखौ बो जाजायो जे खिलिजेननायनिफ्राय लानानै जोङो खिलिनाय बिथ'रि ओ मा होनो बेखौहाय थास' खिलिनाय बे थास' खिलिखौबो जोङो जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बियो देरलाङोबा बिनि ओ बिथ'रिखौबो जोङो जायो थास'खौहाय
औ
थ'रिनि अनगायैबो जोङो ओ बेनि जे बिबार बेखौबो जोङो जायो आरोना थास'खौ आरो बिनि अनगायैबो जोङो थास'नि आथिं जायो थास'नि आ थिंनि अनगायै जोङो थास'नि बेदरखौ जायो बा थास'नि फेंखाफोरखौ जायो हाग्रानिबा जोङो फेंखा खौ जायो आरो बै जे ओ जोङो माबाबा ओ न'आव गायनायबा जोङो बेखौ बिबार आरो ओ बै जे बेदरखौ जानाय जायो आरोना ओरैनोथ' जोंनि जे सानफ्रोमबोदि जिउ खुंनायावहाय जे जों जे ओ थांनानै थासान्दियाव जे जोङो अमाफोर फिसियो जेन'बा जानो थाखाय बा ओ माबा फोर रांखान्थियाव जेन' जोंखौहाय हेफाजाब होयो बिनि थाखायहाय जों अमाफोर फिसियो बेवबो जोङो बेखौहाय थारुनफोरखौहाय जे थारुन बेदर बा थारुननि बिलाइ बा गांखंफोरखौ जोङो ओ रुनानै जाहोनो हायो आरोना नों थां बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जोंनावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं।
औ
बारि बागानाव मोननो हायो आरो ना आरो बिदिनो मैगं थाइगंखौ जोङो मा खासेखौ माने मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरो ना जेरैहायो हाग्राफ्राव रज'लाबायनाय जे मानि मुनि बेफोरखौ जोङो माने ओ जोंनि देहानि थाखाय बे बेमार आजार खारगोन होननानै बेखौहाय फोथायनानैबो जायो आरोना माने जोंथ'बो सिगांनि फ्रायनो ओ हाग्रा बिदिनिफ्राय थानानै माने हाग्रा हाग्रा थानानै फैनाय नालायथ' अबे मैगङा ओ जाजायो माने बेफोरखौहाय ओ जोङो नायै नायै माने मोनथिनानै माने जायो आरो ना सिगांनिफ्रायनो बियो सोलि ओ बिदिनो गुबन गुबन रोखोमनि मैंगं थाइगंखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां मानि गामि फोरावहाय थ' जोंनाहायो हाफोर थायो दा टाउनफ्रावबो जोङो बेखौ नुनो मोन जे गावसिरनि थेरेसायाव माने बिलडिं गोजौआवहाय ओ बिदिनो कारटुनफोरावहाय हा लांनानै माने मैगं थाइगंखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना दायो।
औ
औ जोंनि बारि बागानाव औ जेनेबा जोंनि ओ बारि बागान हा थानायफ्राथ' बे थानायसै हायाव बानायनाय थ' दायो नोंथांनिसिम नोंथांमोननिथिं मा मा मैगं खौ मोननो हायो आरो बेखौ माबायदि माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ औ दा जोंनावहाय ओ बारि बागानाव मैगं मोनो होनोब्लाथाय जोंनाव दा ओ न'आव खाथि खाथिफोरावनो मावनाय बा न'नि बारियावनो मावनाय मै गं जेनेबा ओ पथल खांख्रिंखला लेस्रा ओ जिंखा जोगोनार खुमब्रा लाव मैदोफुल मैदोफुल ओमफ्राय ओरैहाय ओ थास' ओ बैफोर औ बैफोरबायदि मैगं फोरखौ जोंनियाव ओ ओनसोलाव गोबां बयनावबो नुनो मोनदों आरो लोगोसे ओ बा रि बागान बा एसे दुब्लिफोरावबोहाय गोजौ ओ हाफोरावहाय थास'फोरखौ बुरजा बुरजा गायनानै ओ फाननायनि थाखाय गायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे पटल ओ फालौ ओ बैफोरबायदि मैगंफोरखौ गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दा ओ थारुन ओ थास' थास' आरो थास' थास'खौहाय ओ ओ माबोरैहाय गायो जेनेबा जोंनि ओनसो लाव बा बेखौ एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां नोंथांनो खौहाय थास' आबादखौहाय
औ
ओ थास' आबादखौहाय जोङो गिबियाव थास'नि बेदरखौ जेनेबा एसे मोनसे मोनसे थुग्रा थुग्रा फिसा फिसा लानानैहाय जेनेबा फेंखा फिसा फिसाखौ बा खाफासे गिदिरखौबो खर'खौबो दाननानैबो गायनायबो नुयो। ओ बेखौहाय जोङो गिबियाव हालेवनानै ओ हाया मोनोब्लाथाय बेयाव ओ थास'खौहाय लारिें लारिं होनानैहाय बेखौ हा फबनाय जायो हा फबसिननानैहाय बिनि सायाव ओ जिगाब
जिगाब होनानै बा जायखिजाया जाबोर होनानै सायाव बे थास'खौ गायनाय जायो आरो नोंथां। ओसे औ। बावहाय जोंनिया हायाव हासार होबा होजायो होआबा होआबाबो सोलियो मानो होनोब्ला थास'आ जोंना गोबां जाखायो ओरैनोहाय थेवबाबो बुजा बा ओ मोजां खालामसिननो थाखाय जों खायफा खायफाया हासारफोरखौबो होनाय नुनो मोनो।
औ
थास'नि थाखाय जोंना एसे ओ बोरि हानांगौ आरो जेनेबा बारा ओ दै जानाय थास' दै जानाय जायगायावहाय थास'आ गायोब्ला एफा मोजां जाया आरो जानायफोरावबो बारा मोजां जाया बेखायनो एसे मोजां
औ।
द
औ। औ।
थास'नि
ज
जोंनि बर'नि ओंख्रि होनना बुंजायो। ओ थास' बिबारजों अमाजों। बिनो ओ ओ बिलाइ ओ बिलाइ फोरनि मैगं होनना बुङोब्ला जोंना